हेलौ अ नोंथां गोलांना दं नोंथां नोंथाङालाय खामानि मावनो थांदोंमोन नोंथां
अ है आंबो दङ उन्दुनानै ओरैनो माबा जिरायनानै दङ बिथिनायाव औ औ गरम फुङावलाय माबा अखा हादोंमोन ओरैनो एसे
औ
गैया जेबो लाइनबो कारेन्टबो ग बसिङाव थांलायबाय
लाइन दं दा
दङ ना
औ मोनायाव अखा फैदोंमोन जोंनावबो
मा होनदो
अ मोनायाव अखा फैदोंमोन जोंनावबो
अ जोंनावबो बिदिनो थाइफ्रिबाय दंलै दासान्दि अखायानो अखा होगासिनो दं
अ सानाव हाया जोंना मोनायाव हागासिनो
फुङाव जोंनाव हादो
औ
दाथ' गैथ'आ र' जोंनाव
जोंनावबो गैया
औ
दा मानि सायाव रायजलायनो नोंथां
जोंना ओइ दा माबानि सायाव रायज्लायनो सानदों जों बिबार बागान खालामनाय बिबार फुलि खालामनाय
औ जागोन दे नोंथां
जोंना मा होनो बिबार बागान खालामोबाथाय मोजां जायो माने जों ओ मोनसे बिबारावबो जोङो मोनसे फाननो बायो जों बिबार बागान खालामोबाथाय जोङो बिबारखौ मोनसे गिदिर बागान खालामोबा नाथाय नों मोजां समायना मोनसे जायगा खालामना दोनोब्ला बेहाय माखासे मानसिफोरा नायफैनोबो माने फैगोन आरो जों मोनसे गिदिर फारम बायदि खालामना दोनोबाथाय नङा होमबा नोंथां माने बिबार बागान थायोबा मोजांबो माने जायगाफोराव मोजां थांनोबो मोजां जायो। नोंनिबा मा मा माबायदि बिबारखो बिदियाव दोनोबाथाय मा बिबार बागान खालामोबाथाय मोजां जागोन? नोंनि आनदास
नोंथां दा बिबारफोरखौथ' गासिखौबो नामखौ मिथिया जिखुनु बिबार बागानखौ आंबो मोजां मोनो औ बारा एसे बिबार नामफोरखौ मिथिया
बिबार मिथियाबाबो अब्लाबो बिबारफोरखौ मोजां मोनो
उम औ न'फोराव बावो बिबार न'नि जिं जिं गायना दोनबा मोजां समायना नुयो गुबुन मानसिफोरा फैबाबो बाख्नायलाङो आ गलाब बिबार जवा बिबार आरो बे गुफुर मानो होनो दाावदै फुल ना मा होनो
औ दावदै फुल दावदै फुल ओं दावदै
दावदै फुल ना अ बेखौबो मोजां नुयो आ मा होनो दैज्लांआव बे दावदै फुल आरो जबा फुल अब्ला बिराद
औ औ नंगौ नंगौ एनिफ्राय मा औ औ बिबार बागानबो थ' बिराद थायोलै आं माने बेलेग जायगाफोराव थाङोबाथाय नुयो माने ओरैबायदि मोजां मोजां साजायना बिनो बा मोजां मोजांथार बायनानै लाबोनो गोसो जालायो दाथ' आंनि गोसोआवबो बिदिनो सानदोंमोन बिबार बागान बनायनो हायोबा मोजां जागौमोन बा सोरबा फैनानै बायफैगोन बा आंनि बिबार बागानखौ खौ मोजां मोनगोन बेफोरबायदि खालामनो सानदोंमोन आरो आं बो
औ
ओमफ्राय नोंथाङालाय मा सानो बिदि खालामबोबाथाय मोजां जागोन ना
मोजां मोजां जायो नोंथां माने गुबुन मानसिफ्राबो बाख्नायलाङो आरो नों बिबार गायनानै बागान खालामनानै लायोबा गुबुना बाखायनायाव नोंहाबो उत्सा जागोन गोसोआ गोग्गानाय गोग्गानाय‌ मोनगोन आरो बिदिनो हायोबा थ' नार्सारि बायदि बिबारनि बागान खालामना दोननो हायो आरो बिबार बिदिनो ओम औ फुलि औ फुलि फाननानै रांबो आरजिनो हायो
औ नंगौ नोंनि बुंनाया थिगानो आंबो माने बिदिनो सानदोंमोन माने बिदि खालामै बिदि खामानि मावोबाथाय माबा मोनसेबाबो मुलाम्फा
मुलाम्फा जागोन औ ओरैनो थासस्लाय नोंथां हायोबा खालामनाया मोजां बिदिनो नार्सारि बायदि बिबार फुलि फाननाय नार बागान खालामनाय गोबां रोखोमनि बिबार दंना गोबां मानसियानो बिबारखौ मोजां मोनो गोबां रोखोमनि बिबार दं आरो गोबां मानसिफोरानो बिबारखौ मोजां मोनो
औ औ नंगौ नंगौ गोबां बिबार थायोथ बिदिनो मोजांबो थायो बिदिनो मोजांखानोखा गासिबो बिबार
औ न'फोरखौबो माने बिबार गैयाबा स खमायखांनाय नुवा आरो न'आ जेसेबांखि मोजां लुथो अब्लाबो बिबार थाबाथाय एसेबाबो साबसिननि आरो न'वा गाज्रिबाबो बिबारजों समायना नुयो आरो उम
बेनिफ्रायथ' औ बिबार फोरखौ जोङो गाय गायनांगौ गायोबाथाय मोजां जायो
मा बिबारखौ मोजां मोनो नोंथाङा
माने नामफोरखो मोज- मोजाङै मिथिजोबा आंबो नाथाय बिबारखौ गा मो मोजांमोन आं माखासे मोजां नुयोबाथाय बारनाय नुयोबाथाय मोजां नुयो आरो आङो औ मा होनदों नोंथां मा होनदो मोजाङै खोना फैयाखै क्लियारै हेलौ नोंनास एसे माबा बुंनायखौ खोनाफैयाखै नोंथां
खोनायाखै
अ मोजां खोनाबाय दासो मा होनो बिबारफोरा बिदिनो माखासे सोरबा सोरबा बागान खालामो बिनिफ्राय ओमफ्राय सोरबा ह हाथायाव लांनानै बा हाथायनाा मा होनो बिहाय लांनानै फानहैयो माने आं माबाफोराव थांबा नुबोयोथ' ओरैबायदि मोजां मोजां लांनानै फानहैयो दामबो जायो आक बबेबा बबेबा बिबारफोरा
जायो जायो
औ औ
खम बेसेनाव दाना मोननो थांला बिबारखौबो
मा होनदों ओरैनो
खम बेसेनाव मोननो थांला
औ औ खम बेसेनावथ' मोनखानाय नङा आथिखालाव मा होनो ओरैबायदि दाम दाम जा जाबायना गोदो समाव माने मोनोमोन खोमा दाथ' दामानो माथो बिबादि माबाफोरफोरखौ सोंबा ओमफाय दाम दाम होनथारो
औ नुफेरि नुफेरि बिबारफोरबो दाना फैग्रा जाबाय
औ फैयोथ' बा बेलेग बेलेग देजेननि बिबारफोराबो बिबारफोर मोननो थाङो माथो दाना
मोनो आरो न'खर न'खर बिबार थानाया मोजां माने दा आजिखालिथ' फुजा माबा मन्दिरफ्राव बिबार बावो नालाय औ बिनि थाखाय
नोंसोरनावबो दङना बिबार न'आव माखौ माखासे
मा दं दंनायालाय बिदिनो जबा फुल दाावदै फुलाथ' आरो थाखाथारो गासिनावबो
जायो आरोना नोंथां बिबारफोरखौ मोजाङै साजायनानै दोनोब्ला मोजां जायो आरो
मोजां जायो
औ बेनिफ्राय नोंथाङा दाहायो मायावबा थांदोंमोन आरो ना आं नोंखौ दहायो सोंहरनो नागिरबाय थादोंमोन मायाव थांदों होननानै बिदिनो बिबारनि सोमोन्दै नोंनो आङो सोंनो थाखाय आङो फन हरनो जुजिबाय थादोंमोन
औ नोंथां आं एसे औ सोलाबाखैमोन नोंथां एसे खामानि मावदोंमोन आं
अ खामानिबो मावनांगौ नोंथां माने आं नोंखौ खामानि मावनो थांखादो होनना सानखादों ओ माने आं माने फन लावरासो जादोंमोन मायाव थांमारदोलै दिनै माथो नुथाराखै होननानै
औ औ वाट्सपाव मेसेज हरदोंमोन ना नोंथां ओंखायनोथ' ओम ओम मेंबाय खामानि मावबाथ' नोंथां मेंखागोनानो एसे एनैआ जाथ'आखै नोंथां
अ मा सो जागोन मा ओंख्रि संगौबायदि नोंथां
मैखुन बानायनाय ना मा होनो बे मैखुन जिगाबाव जिगाबाव बानायनाय मैखुना
अ जिगाबाव खालामनाय मैखुन आरो ना
औ औ जोंनियाव मोनजा मोनो बाजाराव गोथाव जायो आंथ' गासि मोजां मोननानै बे मैखुन मैखुनखौनो शिबकुमार ओरैनो दं नोंथां गोलांनानैनो
माजों माजों खालामनाय जायोमोनलाय मैखुनखौ माबाखौ जिगाबाव दोननानै आरो माबा मोनसे बेसे गोबावजों बेरनाय जायो बियो
दानफ्लेनानै रुयो
अ गोबावजो ओमफाय सप्तासे ना मास मोनसे एसो लायो
माने जोलै मोनो मोनसे बेगर माने जिगाबखौ हमना ला दानफ्लेनानै रुबाय रुनानै प्लास् टिकआव प्लास्टिकआव सोनानै माने मोनसे गुफुर गुफुर रखम बेगर मोनो जोलै बेखौ माने इयाव फो खोथिया फोनाय रखं होनानै जिगाबो जारसबाय माबाखौ जोलैखौ एसे होब बा जिगाब होबाय होननानै माने खाथेना दोनो प्लास्टिकखौ ओमफ्राय प्लास खिथिखौ थुफ्लुं थुफ्लुं दोननानै ओमफ्राय दै होबाय थाबाथाय ओमफ्राय गावनो गरम आरो
मिथिफेरा नालाय नोंथां आं
औ औ मोजां मोना नोंथाङाबो जानो
मा होनदो
जा मा होनदों नोंथां मोजां खोनायाखै
खम मैखुन बानायनायखौ जानो मोजां मोनो ना मोना होनदां
आङो नोंथाङो दासिमबो आङो बारा मोजां मोनजाफेराखैलै आंथ' जानो लुगैयो माने आङो बायनानै मोनजाफैनायाखै दासिमबो जानो लुुबैगासिनो दं र' मालाबा बायना जानांगोन
दा गरमाव एसे खम जायो गोजां बोथोराव बांसिन ओंखारो माने गरमाव सान्दुंनि थापजों माने ओंखारबोबाबो राननानै लरायायलांफिनो
अ
आरो
उरै मैखुनखौ मिथिनो मा नों उरै मैखुनफोरखौ मोनोथ
औ उरिखौबो मोनो मोने दा दा बायदियाव सिखिरि
औ औ औ मालाबा माने जोंनियाव मोनो आरो बेखौ
उम गोबोर
बेनिफ्राय जोंनाथ' समा जाबाय नों नोंथां दसेनि उनाव नोंसो रायजलायफिनलायनांगोन नालाय औ दे दे जागोन बाना नोंथां
औ जागोन दे